खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां।
औ औ औ। आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय बाथ्रा सावरायलायनो होन्नानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा बिजि नङाना?
नंथ'वा दे नोंथां बुंदो।
औ औ। दा आङो सावरायनो साननाय बाथ्राया ओरै थारमाने दा जों बर'फ्राथ'
औ
ओ फुंजा मोनसे हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जों गामि ओनसोलाव बा जों हायेन ओनसोलाव थांना थानो थाखाय गोबांथार बेबायदि ओ थांना थानायाव जोङो गो गोबां बायदि मुवा बेसादफोर बाहायो। ओ जेरै रंजानाय बाजानाय। मुवा बेसादनि अनगायै रंजानाय बाजानाय हा
औ
आबाद मावनाय बैफोरनि सायावहाय आं नोंथांजों बाथ्रा सावरायलायनो थाखाय हा बे कलखौ खालामनाय जादों। दा नोंथाङा नोंथांनि फारसेनिफ्राय बुंनो हागोन नामा जे जों बर'फ्रा माबादायदियै ओ जों जिउ खुंगासिनो दङ बेनि सायाव।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
आ जोंनााथ' मोनसे बर' हारि हिसाबै गेरेमसा हारि होननानै मिथिजायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
औ गेरेमसा हिसाबै जोंहा जोंनि ओ हारिया गोबां ओ बायदिसिना ओ बिथिङावनो गोबां ओ गोग्गानायबो दं। ओ गोबां रोखोम औ माबा जोंनि हारिया गावबा गाव निजा राव दं। हारि दं आबाद दं ओ राव दङ ओ मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ बायदिसिना जोंनियाव गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बायदि जेआ दामजु जोंहा गोबां दं। आ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया गावनि गाव गावजों गावनो ओ गावनि ओ गाव गुबुननि राहा लायालासिनो गावनि ओ आयदा ओ माबाजों खान्थिजों सोलिलांनो थाखाय गोबां जोंहा मा दं आसार खान्थिबो दं। गुबुननि जा थे जों लाबोननो गोनां जायै बायदि औ। बेबायदिनो जोंहा गोबां मावनो हानायनि ओ बा फालिलांनायनि जोंहा गोबां खान्थिफोर बायदिस सिनाबो द दं आरो दा जोंहा बेनि गेजेरावनो गावजों गाव सोनारलायनानै बायदिसिना औ नोंथाङा नोंथांनि कुइसनखौ खेबसे आरो फोरमायबावनो हागमोन नामा नोंथां
ओ थारमाने आं बुंनो नागिरनाय कुइसना ओरै ओ जों बर'फोरा जोङो बर' समाजाव ओ थांना थानाय समावहाय माबायदि कालसारफोरखौ बाहायो जेनेबा जोंनि थानायनिफ्राय लानानै गासै जोंनि बिथिङाव जोंनि उन समसिम लांनो थाखाय जों माबायदि दा दिनैनि समाव माबादिखौ बाहायो जानाय लोंनाय लानानै गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय बेफोरनि सायाव आरो नोंथां।
औ औ औ औ ओ आगोलनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ समनिफ्रायनो जोंहा गावबा गाव गायनाय फुनायनि आसार खान्थि दंखायो दासिमबो जों जों जों बे आसार खान्थिखौ फालिलांनोनो बा सोलिलांनो बान इयुनसिम फोथायहोलांनो एबा लाखिलांनो थाखाय जोङो आबै आबौनि जे नेमखान्थि सोलिनानै फैनाय बा सोलिबोबाय थानाय बेखौ जोङो दासिमबो औ सोलिलांनो थाखाय जोंनि ओ इयुन जि थु जों दा जों बायदि ओ देरफुनाय बा आ ओ रोंखा गियान थानायफोरानो जों बेखौ सालायलांनो थाखाय जिथु आसार-खान्थि दा बुंनाय बायदि जोंहा मावनायनिफ्राय जानायनिफ्राय दांनायनिफ्राय मोसानाय मुसुरनाय गासै बिथिंखौबो जोङो थारमाने गुवारै ओ दिन्थिलांबाय थानांगोन आरो इयुननि थाखाय जुदि जोङो सोलिलांबाय थानो थाखाय आरो जोंनि इयुनफोरखौ इ-इयुन जोलैफोरखौ बेफोरखौ जों सोलिलांनांगोन जेरै मोसानाय मुसुरनायावबो जोंहा दामनाय देनायावबो ओ सासे गुबुन सासेनिसिम बारस्लायहोनो थाखाय नोंथांङा आं जों बेबायदिनो जों खामानिखौ ओ मावलांबाय थानांगोन दा गायनाय फुनायनि बेलायावबो खैथिया माबायदि फारियै बा मेथाइखो जोङो माबायदि ओ न'खर न'खर जेरै फोरबो फालिनायफोराव जों माबायदि फालियो बे जों सोरबा सासे नङा सोरबाखौ लाफानानै जों दिन्थिनो गोनां जागोन आरो जुदि सोलिलांबाय थानो बा लांलांबाय थानोबा जोंनि इयुनखौ ओ इयुन जोलैनिसिम बा उनावसिम फोथायलांनो होनो बा मावलांबाय थानो थाखाय जोङो जिथु गाइड जोङो ओ बर' रावजों बेखौ मा होनोमोन जे ओ दिन्थिलांफाय थानांगोन आरो जा सासे औ ओ दिन्थिलांफुनो थानांगोन आरो बेबायदि
थारमानि जों लाइमोनफोरानो लामा दिन्थिनांगोन आ थारमाने जों एसे एनै रोंनाय मानसिफ्रानो ओ औ औ
ओ नोंथाङा आरो फोरमायबावनो हागोन आरो म
नोंथाङा जा जेखि जे अ जेखिनि बुंबाय बाथ्रायाथ' थारैनो सैथो जों जिखिनि लाइमोनफोर दङ बेनि गेजेरावनो जेखिनि लाइमोनफोरा जोंहा जोंनि गेजेराव अ
औ।
खायसे खिनिखौ जों गोरों होननानै मानियो बैफोर लाइमोन फोरानो जों जोंनि समाजखौ दैदेननांगोन।
औ औ।
जोंनि जिखिनि जों संसार जानायाव जोंनि दैलि लाइफआव जों जिखाखौ खौ बाहायो दा बेफोरखौबो जोङो नोजोर बोनांगोन जे जों बबे बुस्थुखौ बा बबे मोनसे खा खामानिखौ जों मावोब्ला इयुनाव जों जोंनि आरो समाजनि लोगोसे हारिनि आरो हादरनि जोंनि मोजां जायो जों बेखौबो नोजोर बोनानै जों आरो हाबाफोरखौ मावनांगोन जोंहा बर' हिसाबै जों बर'फोरा आबादखौ बांसिन मावनानै जायो जों गामि ओनसोलाव आबादानो जोंनि बर'फोरनि जिउ खुंनायनि मोनसे देरसिन राहा
नंगौ नोंथां।
आबादानो जों बर'फोरनि देरसिन राहा बेवहाय जों आबाद हिसाबै जों माइ आबादखौ गायो नङा होमबा? दाथ' दैज्लां बोथोर जों बे दैज्लां बोथोर समावहाय जों नुगोन जे जों बर'फोरनि गं गंफ्रोमबो न'खराव बर'फोरनि गंफ्रोमबो गामियाव जों बांसिन आबादखौनो मावो। दा बै आबादनि बेलायाव जों आबादखौ मोजांथारै मावनानै जों आबादखौ मोजां बोथोरसिम हालागै जोङो आबादखौ जोङो खेथिखौ जों बोखांनानै लानांगोन जोङो सम थानायावनो जों सम आबादखौ मावनांगोन दा आबादनि अनगायै जोङो गोबांथार आयदानि सायावबो जोङो। जोङो लाइमोनफोरखौ जों थुलुंगाखांहोनांगोन जोंनि गारजेनफोरा जोंनि दिथागिरि फोर मोजांथारै जोंनि गावबागाव अ उन्दै गथ'फोरखौ बा गावनि फिसाफोरखौ जों मोजाङै दैदेनलांनांगोन। जे बिथाङा दायो बबे बिथिङाव गोसो दङ? जोङो मोनसे बिथिङाव थाङोब्ला मोनसे बिथिंखौ जोङो बादा होनाय बेबायदि जों गारजेनफोरखौ जोङो ओ जों गारजेनफ्रा जों बेबायदि जानो नाङा। जे जोङो जों नुयो गोबांथार गारजेनफोरा गोसो गोनांङाव गोसो ओ बैखौ थुलुंगाखांहोआ जेनेबा हमनानै ला सासे गथ'आ नोंथांनि सासे गथ'आ आ मेथाइ खननो मोजां मोनालायनो बिराद मेथाइ खननो मोजां मोनो बेखौ नोङो मेथाइ खननो ओ मेथाइ खननो मोजां मोननायखौ नोङो लेखायाव फरायसोमनो थिनबाय थाबा फुटबल गेलेनो थिनबाय थाबा बेयो रोंनाय नङा। दा बिथांनि गुना मेथाइ रोजाबनायाव दा बेखायनो बैखौ सि जिखिनि गावनि गोसोआव सानखांनाय दं जिखिनि गावहा रोंगौथि दं बेखौ देखायनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो गारजेनफ्रा थुलुंगाखां होनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा बा जोंनि हारिया थांनानै थानायाव जोङो मोनसे गोरलै जागोन। आरो जोंनि समाजाव गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ। जोंनि समाजावनो बा जोंनि हारियावनो बेबादि जों जोंनि हारिनि मानसिफोरखौनो गाइड खालामनो नागारै। जोंहा गोबांथार मानसि लांखारनाय जाथाय जोंनि समाजावनो जों जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो। मानसि लांखारनायफ्राबो जोंनि समाजनि मानसिफ्रानो खायफा सुबुंफोरा मेगन गोसायै नायनानै ओ गोबांथार टारगेट खालामनानै स्कुल कलेजाव थांनाय आरो न'खरावहाय फैनानै। साख्रि होगोन ओरै ओरै एथ थाखा होगोन अ ओरैबायदि सुबिदा खालामनानै होगोन होननानै जोंनि गोबांथार लाइमोनफोरखौ थगायनानै अ मानसि लांखारनाय जाथाय बेबादि हिउमेन ट्राफिकिं बेबायदि खामानिखौ जोंनि समाजनि माखासे खायसे मानसिफ्रानो मावो। दा बैफोरनिफ्रायबो जोङो सांग्रां जानांगोन। जों सांग्रां जानांगोन अब्लासो जोंनि समाजा मोजां जागोन जोंनि कालसारा डेभलप जागोन। जों जिखिनि हाबा मावबाय बेखिनिखौ जोंनि जिखिनि मानसिफोर बेनो जों दायथ लालायनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन आरो ओ फारफ्रोम बिथिङाव जोङो जाफुंसार जानो हागोन दा जों कालसारनि बेलायाव जोंनि धोरोमनि सावरायदों जोङो जोंहानिज निजहा धोरोम दं। जोंहा जोंनि जों गाननाय-जोमनाय दं। जोंहा जोंनि राव दं जोंनि थुनलाइ दं जोंनि जोंनि समाज दं। जोंहा गासिबो दङ दा बेखौ जों बाहायनो थाखायसो जोंहा मानसिनि आंखाल। दा बेखिनिखौ जों सरसा खालामलायनोसो जोंहा गोबां जोंनि बैफोरखौ सोलोंनो थाखायसो जों मानसिनि आंखाल दा जोङो मोनसे बिथिङाव थाबाय थायोब्लाल जाया गासिबो बिथिङाव जों जौगानांगोन जोङो कालसारखौ खौल गोसो होब्ला जानाय नङा।
औ।
जोंनि कालसार हारिमुखौल जों गोसो होब्ला जानाय नङा जों समाजावबो गोसो होनांगोन। जोङो सोलोंथायाइावबो गोसो होनांगोन जों गासै गासिबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जों गोसो होनानै जोङो हाबा मावनांगोन अब्लासो जोंनि जिखिनि जोंनि समाजाव जोंङो जिखिनि थासारिजों सोलियो बेखिनिखौ जों फोथांनानै लाखिनो हागोन दा जोंहा जोंनि जा मोनसे जोंनि अरायथा थासारि जों बेखौ अरायसम लाखिलांबाय थानांगोन दाया जोंङो नुयो गुबुन हारिफोरा ओ गोबांथार जौगाखांबाय गावसिनि समाज आरो ओ राव आरो थुनलाइखौ लानानै दा जोंनि बर' समाजाव माखासे सुबुंफोर दङ जे मोनसे नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ लानानै नंथारै बाथारै बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ नारथ्रनो नागिरो दा जों बैफोरनिफ्रायबो सांग्रां जानांगोनसो। दा बिथांमोना माबायदि खालामनो नागिरदों जोंनि समाजाव माबादि अर सुनो नागिरदों जों बेखौबो थाल लानांगोन दा खायफा सुबुंफोर दंङ। जोंनि समाजावनो थानानै जोंजोंनो गोरोब लानानै जोंनि अंगुबै जोंनि धोरोमफोरखौ खायफाया सुबुंफोरा खावनो नागिरनाय जोंङो बेबायदि नुनो मोनदों दा बैफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानांगोन माबे मोनसे मोनसेया सैथो माबे मोनसे अ सैथो जों बेखौ बिजिरनो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि कालसारा थांनानै थागोन। अब्लासो जोंनि दोरोङा थांनानै थागोन दा नोंथांजों जों जिखिनि सावरायबाय बाथ्रायाव जों गासिबो मोजांथारै बेरखांजोबनो हायाखैब्लाबो बेखिनियाव जों जथाय थेस्थ साननानै लानांगोन जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? दा उन समाव जों खाबुफोर मोनोबा बेफोरबायदि आयदानि सायावनो मोजांथार सावरायफिसै नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दिनै बेखिनियाव लाखिथ'नोसै ना? औ दे दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।